खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
ओ जोंङो दा। बेबादिनो ओ दाउ-अमा फिसिनाय बेनि जिउ राहा बेजों लोगोसे जोंनि जिउ खुंनाय। आरो गोदोनि दाउ फिसिनाय आरो दानि दाउ-अमा फिसिनाय बेनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। दा थांनानै औ थांनानै थानाय समावथ' जोंहा जिउ खांनो। थाखाय गोबां राहाफोर दंङ जे जाय जिउ राहाया जोंखौ जोंनि जिउ खांनायावहाय गोरलैयैनो जोंखौ हेफाजाब। खालामो जेरैहाय जोङो अ दाउ, अमा, बोरमा फिनानै जोंङो जोंनि जिउखौ गोरलैयैनो खांनो हायो गोदो गोदायथ' जोंनि बर' आइजोफोरा ग न'खरखौहाय फोथां लाखिनायावहाय ओ फिसायजों समान-समानैहाय मा ओ नखर'आव दाउ, अमा, बोरमा बेबायदि फिनानैहाय मा न'खरखौहाय खांबोफादोंमोन आरो समान समानैहाय दा ओ दाउ, अमा, बोरमा फिननानै जोंङो गोबां ओ रांफोरखौ जोंङो मोननो हायो जायजों जोंङो जोंनि जिउ आव था जिउआवहाय नांगौ जानायफोरखौहाय गोनांथिफोरखौ जोंङो बे रांफोर जोंङो सुफुंनो हायो दा ओ दाउ, अमा बोरमा फिसिनायाथ' जोंनि थाखाय गोदोहाय मा बेबायदि न'खराव न'खराव गावबागाव न'खरावल'सो फियामोन जेरै नांगौसिम, सेबांनि अमाफोरखौ बोरमाफोरखौ जोङो फिसियोमोन जेब्ला गोनांथि जायो अब्ला फानो बेबायदिनि नि थाखायसो जोंङो फिसियोमोन आरो नाथाय आथिखालावथ' दा बेफोरबायदि ओ। न'खराव फिसिनायनि अनगायैबो आरोबाव गोबां दा मा खालामो ओ फार्म खालामसै आरो जेरैहाय दा जानाय-लोंनाय नांगौफोराबो दानिया ओ बांसिनिफ्राय बांसिन जाबाय नालाय दा मा फार्म खालामो जेरावहाय जोंङो गोबां ओ दाउबा अमा बा बोरमा बेफोरनि गोबां फार्मखौ नुनो हायो जेरावहाय जोंङो मा बे फार्मआव गोबां रोखोमनि गोबांहाय । दाउ, अमाया थायो जायो ओ बेखौहाय जोंङो गोबां थार खालामनानै फाननो थाखाय जों मा खालामगोन बे दाउफोर बा ओ अमा बोरमाफोरखौहाय बिसोर जोंङो माखासे भेक्सिन बा बेजिफोरबो होयो जायखौ बिसोरो मा माखासे ओ बेरामफोरनिफ्राय बिसोरो मा जाहाथे मोजांङाव थायो आरोबाव मा ओ बिसोरखौहाय मोजांङै लाखिनो हायो बेनि थाखायबो मा खालामो भेक्सिनफोरजोंबो जोंङो बेखौहाय मा खालामसै दानिया ओ गोबांहाय फार्मखौहाय खालामनाय नुसै आरो जे बे बिसिनि जिब जुनारनि देहायाव जे भेक्सिनफोर खौहाय थुनानै होयो बेफोरखौ जोंङो नाथाय बेखौ जानानै जोंनि देहायावबोथ जोंङो गोबां बेरामफोरखौनो सोनानै लानाय ज जादों नंङा होनबा नोंथां दा जोंङो बेखौ डायरेकयै मोनजायाब्लाबो जोंङो बेखौ ओ बेखौहाय मोनजानायानो जाखायो मानोना जोङो बे ओ बे भेक्सिन होजानाय ओ बेदरफोरखौनो जोंङो जागोन आरो बे जोंनि देहायाव मा लासै-लासैनो बेयो मा बेराम सोमजिहोनो हा हानाय बेबायदिबो जायो आरो दा बेबायदि ओ फाराम फिसिनायजोंबो गोबां न'खर नखरखौहाय फोथांबोनो हादों आरो जोंनि जिउ खांनायाव गोबां बियो मा खालामदों ओ म मदत ब दाउ, अमा फारामल नंङा जोंनि बर'फोरा गोबांहाय बेबायदिनो ओ आबादावनो होन ना गोबां आबादबो थायो जेरै थालिर बागानफोर खालामनो हानाय बेबायदिनो थालिर बागान आरो गय बागान बेफोरबायदि खालामनानैबो जोङो मा जिउखौ खांनो हायो दा थालिर बागानफोरखौ खालामनो थाखायबो जोङो मा मोनसे लांदां फोथार एबा हाफोरखौ जायगाफोरखौ जोङो सायख'नानै लाग्रोनांगा बिनि उनावहाय जोङो मा खालामनांगोन बे आबादफोरखौ जोङो गायनांगोन जोथोन लानांगोन ना बेनि बेजोंबो जोङो जोंनि जिउ बेहाय मोजाङै खांनो हायो आरोखि आरोबाव मा बेल' नङा गय आबादफोरजोंबो जोङो जोंनि जिउफोरखौहाय खांनो हायो गोबां जोंनि जिउ खांनायाव मदद खालामो गयफोरनिफ्रायबो जोङो फिथाइफोरखौ मोनो बे फिथाइफोरखौ जोङो फाननानैबो गोबां रां जोङो खामायनो हायो आरो जोङो बेजोंनो आरोबाव साबसि साबसिन आरोबाव माखासे खामानिफोरखौ जों आरोबाव मावला लांबावनो हायो आरोखि ओमफ्राय आरोबाव बेबायदिनो बर' आइजोफोरा जेरै दाउ अमा फिसिनायनि अनगायै आरोबाव बिदिनो जि जोम दानानै बेबायदिजोंबो गोबांहाय जिउ खांनायखौ नुनो मोनदों आरो दा आरोबाव नोंथाङा बेनि सायाव माबा मोनसे बुंनो सानदों नामा
जेन'बा जोङो जे गोदो गोदाय मा होनो जोंहा थांना थानाय राहाया एसेबाबो नोरजियामोन नङा होमबा बेबायदिनो रांखान्थिनि सायाव आरो बायदिसिनानि सायाव बेफोरनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन नामा नोंथां फाराग होनानै दानिजों गोदोनिजों
औ गोदोनि सुबुंफोरा मा न'खराव बेबायदिनो जोंनि गोदो गोदायनि सुबुंफोराथ' एसेग्राब माने गोजौ थाखोनि नंखायामोन नालाय दा बे यावहाय मा थांनानै थानायाव जोङो मा गुबनि जेनेबा गुबुनाव खामानि माव बेबायदि न'खरनि गाहाया बायजोआव खामानि मावहैनाय आरो न'नि आइजोआआबो मा बे दाव मा फिसिनाय बेजोंनो मा खुनुरुखुम खुनुरुखुम न'खरखौहाय मा सालायबोयोमोन आरोखि दा बेबायदिनो गोदोनि समावहाय मा रां खान्थिया बाराद्राय जौगानाय नङामोन नालाय दा बेवहायनो मा जायोमोन बेबायदिनो न'खरखौहाय बिसोरो दैदेननायाव गोब्राबथार जायोमोन आरोबाव औ थावरायनो हायामोन दा थोजासे रां गैयिनि थाखायबो मा गावनि गथ'फोरखौबो फोरोंनो हाया बेबायदि जायोमोन आरो ओमफ्राय आरोबाव बेबायदिनो न'खराव थोजासे रां थाखायोब्लासो जोङो गुबुन खामबो जोङो मावनो हागोन ना दा खुनुरुखुम जेनेबा सानसेयाव हाजिरा मावनानै सानसेनि जानाय खौल जों मा बुथुमनो हायोमोन बेनिफ्राय जोङो बे फैसाखौ दोनथुमनो हानाय बेसेबांनि जोंनावहाय बेबायदि मोनसे गोहो गैयामोन आरो थायामोन बे सानसेयाव मोननाय रांखौ जोङो सानसेयावनो माइरं बायनाय मैगं थाइगं बायनाय बेयावनो
बियो जोबखायोमोन आरोखि दा बेयावनो गोदोनि थांनानै थानायाव एसे गोब्राब जायोमोन
आरो गोदो जेन'बा दाथ' साख्रि बाख्रि गोनां मेरला दंसैना । बेजों लोगोसे आबाद मावदेरनानै जों माबायदि जिउ राहा खांनो हायो बेखौ बुंनो हागोन ना नोंथां ससेनो
औ दा जोङो गासिबो साख्रि बाख्रिखौल'सो मावजोबा जाया ना जोंनो जानो थाखाय जोंनो आबादफोरखौबो जोङो जागोन जुदि आबाद दिहुन ग्रायानो गैयाब्ला मानिफ्राय आबाद खौ जोङो ओ आदारखौ जोङो मोननो हागोन दा साख्रि बाख्रि मावनायजों लोगोसे जोंहा आबाद मावनायाबो जोंनि थाखाय गोनांथार आबादखौ जोङो मावनानै दिहुनोब्लासो जोङो मा बेखौ जोङो बे जानो थाखाय जोङो मोननो हागोन जुदि आबाद मावग्रायानो गैयाब्ला आरो जुदि आबादखौल' मावनानै जुदि बेखौ जुदि बायग्रायानो गैयाब्ला बेहायबो जोंहा मा मुलाम्फाया जानाय नङा आरो बेबो मोनसे औ
नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जेनेबा बेबायदिनो जोङो गुबुन गुबुन राहायै जोङो जिउ राहाखौ नागिरो नङा होमबा नोंथां जेरैहाय जोङो बेबायदिनो आबाद मावनाय बा खाय फाया साख्रि बाख्रि गोनाङथ' फ्राय आबादखौनो मावा नङा होनोमबा? आथिखालावथ' जोङो ओ सोरखारा जोंहा बेबायदिनो गोबां बुरजा बुरजा बे बेथोन होनानै जोंहा खामानि थिसनसै नालाय बेनिखायनो जों माखासे आबादफोर खौ मावबांला आरो बेनिखायनो जों माखासे मा होनना बुङो फसलफोरखौ बा आबादफोरखौ जोङो ओ बेबायदिनो ओ लकेलि बा गामि ओनसोलाव मावनाय बा ओ न'खरफोराव मावनानै जानाय बेफोरखौ जोङो मोनजानाय थांला आरो नङा होमबा नों थां। मानो होननानै बुङोबा जोङो ओ फ्राय बांसिनानो आबाद मावला नालाय नाथाय बै आबादफोर बा जोंनि जा खिनि जोङो मैगं थाइगं जायो बै फसलफोरा बबेनिफ्राय फैयो होननानै बुङोबा सोरबा सासे सासे आबादारिया बा सोरबा सासे बेबायदिनो आबाद मावनानै जाग्राया बा आबाद मावनानै जों बेफार खालाम लामगिर खालामग्राया मा होनना बुङो। माखासे आदब खायदा बाहायनानै बेबायदिनो माखासे ओ रासायनारि हासार बाहायनानै बेबादिनो माखासे ओ मेडिसिनफोर बाहायनानै नङा होमबाथ ओ आबादखौ खौ गोबां बुरजा बुरजा दिहुनसै आरो ना आबादा खम जाबाय नालाय जेनेबा जोङो बेखौ मोननो थांला नालाय बेखायनो बिसोरो मा खालामो ओ बेबायदिनो आदब खायदा बाहायनानै गुबुन गुबुन आदबजों रासायनारिक हासार बाहायनानै मुलि बाहाय नानै गोबां आबादफोरखौ दिहुनसै आरो बेबायदिनो दिहुननानै साप्लाइ खालामसै। मोनसेनिफ्राय मोनसे जायगासिम जोंहा फानहैनाय मानाय बेफोरबायदि खालामसै आरो। बे समाव जोंहा नोंसोरनि नाथाय मोनसे गुबुन जायगासिम लांनांगौाथ' जोंहा आबादा बेबायदिनो सानसेनो खारानायखौथ' जों मोन जाखाया नङा होमबा बेबायदिनो जोङो सानसे खानानै दिनै खाबाय जेनेबा साननै सानथामनि उनावसो फाननांगौ जायोबा बे आबाद आदा जोंहा‌ ओ जों बेखौ मोजां बा थाजायै मोनजाया आरो।क्षआरो खायफा खाया आबादनि बा फसलफोरखौ बा मैं थाइगंफोरखौ ओरैबायदि खालामो जेन' मा होननानै बुङो खानानै मेडिसिन होनानै दोनो जाहा थे बियो गोबाव जोरो नङा होनोमबा? बैफोरबायाददि जाबाय आरो मानो होन बिनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जोंहा माखासे आबाद बिथिङाव जोंहा जोंहा दावगायैना जों दावगायै ना जों मानि गाव गावना माने जानो दंखायो होननानै थाख औ। थाखा फैसा दंखायो बेफोरबायदिखौ साननानै ओ निजेयै जोंहा आबाद मावनानै जानाया गैला ना नालाय बेनिखायनो जोंहा माखासे मैगं थाइगं बा फसलफोरा गोनांथिया बांसिन जाबाय बेनि जाहोनाव बिसोरो गोबां बुरजा बुरजा आबाद दिहुननानै बेफोरबायदि मेडिसिन होनाय बायदिसिना बे फोरखौ बाहायबोगासिनो दं आरो आरो बेबायदिनो जोङो जो जोंनि गुबै टपिक बा जोंनि गुबै आयदा बायदियैनो जोङो बेबायदिनो माखासे बेनिखायनो जोङो मा होननानै बुंनांगौ? माखासे साख्रि बाख्रिजों लोगोसे जोङो मा आबाद मावनाय बा दाउ अमा फिसिनाय नङा होनबा नोंथां बेफोरबायदिखौ जोङो मावफालाङोबा मोजां आरो। जोङो दाउ अमा फिसिनाय आरो आबाद मावनाया जोङो जेनेबा निजे बा गावनि गावनि मा होनना नांगौथिखौल' सुफुंनाय जायो बे नङा जेरैहाय मोनसे अमा फार्म खुलिबालायनो ना बे अमा फार्म खुलिनायाव जेन'बा गाव सोलाबाबाबो बा गिदिर अमा फार्म खुलियोबा गाव हारसिं नायख'नो हायालासेनो जो मा गामिनि बा नसुंसेनि सोरखौबा जोङो बेयाव नायग्रा दोनोबा बै सासेनि जिउ राहायाबो जोंहा मोजां जाफायो नङा होन बा। जेरैहाय बेनो जोङो ओरैनोथ' दोनखाया नालाय बेथन होनानै दोनो। बा नङा हबा नोंथां बेबायदिनो बिथांनि बै न' खाथिनि बा न'सुंसेनि जोंहाबा सासे बा सानै बा साथाम बैफोरनि जोंहा जिउ राहायाबो मोजां जागोन आरो बेबायदि नो जेनेबा नों सासेया मावजेनबाय बिनि ओमफ्राय गुबुन सासेया सोलोंगोन नङा होमबा बेबायदिनो सोंनानै लागोन सोलोंगोन आरो बेबो फोरोंगोन बेबायदिनो सासेनि उनाव सासे बेबायदिनो आबाद मावनाय बा माखासे माखासे अमा फिसिनाय एबा दाउ फिसिनाय आदब खायदा रोंनाया जोंहा बयहाबो थागोन ना बयहाबो रोङोब्ला अब्ला जों बयबो बेफोरबायदि हाबाखौ मावनानै जों गाव गाव गावनि जिउ खुंनाय राहाखौ जोङो नागनानै ल हागोन ना ह नोंथां बेबायदिनो जोङो आबादनि बेलायावबो बेखौनो बुंनो हायो जेरैहाय जोङो मा होनना बुङो माखासे आबादफोर मावो ना बैफोरखौ जों मा सासेयाल'ओ मा होनना बुङो मावदों बे नङा गाव सासेयाल' देभेलप जादों बे नङा नङा होमबा जेनेबा बिनि आबादखौ सोरबा सासेया बायस'नानै लांगोन ना बेबायदिनो मुलाम्फा लानानै बै गुबुन सासेयाबो फानहैगोन आरो बेबायदिनो सासेनिफ्राय सासे जोंहा मा बेबायदिनो जोङो दानैबाबो मा इनडाइरेक्टलि ना सासेनिफ्राय सासे बेबायदिनो जौगालां थांफागोन आरो ना हारसिं नङा बियो बेबायदिनो जोङो आरो बेफोराव जोङो खामानि दामानि थिसननो हायो जेरैहाय जोङो फोसाबनाय ना आरो बेबायदिनो मा होनना बुङो फोसाबनायजों लोगोसे जोंहा बायदि बायदि खामानिफोराव जोङो थिसनदेरनानै बा बै गामि ओनसोलनि मानसिफोरा जोंहा खामानि मोनगोन नङा होनबा नोंथां न'सुंसेनि मानसिफोरा खामानि मोनगोन ना बेजोंनो जोङो बिसोरबो मा जिउ खुंनाय राहाया जौगालांगोन आरो जेरैनाखि जोङो मोनसे जायगायाव बेबायदिनो कलकारखानाफोर खुलियोबा बेयाव गोबां मानसिफोरा बाहागो लानानै बा खामानि मोनगोन नङा होमबा थिग बेबायदिनो आबादनि बेलायावबो बेबायदिनो जायो जोंहा माखासे हाजिरा मावनानै जाग्रा सुबुंफोरा जोंहा बेयाव हाजिरा मोनगोन नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो आबादनि बेलायाव बा जोंनि जिब जुनार फिसिनायनिफ्राय लानानै आबाद बेफोरो लासै लासै जौगानाय गावजों लोगोसे गुबुनफोरखौबो जिउ राहा होयो आरो दा अमा फिसिनाया होनोबा जोङो गोदो गोदाय जेनेबा माफा मानै फिसियोमोन बेथ' गोदोनिफ्रायनो दंबोखायो जोंहा ओ जेरै जौ संनानै अमा फिसिनाय थास' हानानै अमासिनाय ना बेफोरबायदिमोन आरो नाथाय आथिखालाव जोङो नुनो मोनबाय दाउ अमा फिसिनो थाखाय जोङो मा आदारनि जेबो आंखाल गैला जोंहा बेयाव गुन्दै मोनो आरो जोंहा मा होनना बुङो दा ना होननानै बुङा जायखौ बानायनाय आदार ना बेफोरनि गेजेरजों जोंहा थाबै जोंहा अमा दाउफोरा देरो आरो थाबैनो थाब फाननो मोनो ओमफ्राय बेबायदिनो मा होनना बुङो बुरजा बुरजा अमा फिसिनो हायो गोदो गोदाय जोङो माफा मानि अमा फिसियोमोन जा होना जैबाय ज आदार जगायनो हायामोन नाथाय आथिखालाव जोङो बेबायदिनो आदब खायदा दिहुननानै जों मा होनो होनना बुङो माखासे दानाफोर बा आदार आदारफोर ना बेखौ दिरुननो हाबाय जोंहा थोजासे आदार होनो हायो जोङो गोबांथार फियोबाबो नङा होमबा नोंथां बेनि जोहै जोङो मा बेबायदि बिदिनो दाउ अमा फिसिनाय आदबाबो जोंहा जौगाबोदों आरो नङा होमबा नोंथां साबायखर थाबाय नोंथांजों साव